हेलौ हेलौ। खोनादोंना।
हेलौ। आं नोंथांनि माथोखौ खोना
हो।
हेलौ।
औ।
खोनबारदा।
औ खोनाबाय दे। अब्ला जों जागाय सिना जोंनि आयदानि सायाव औ।
औ औ जागाय।
ओम नोंथाङा खारै बानायनायनि फारसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हायो बुंनो हायो जोङो खारैखौथ' जोङो। स्पेसियेलि जोंनि जि न'नि थालिर बिफां दङ ना बे थालिर बिफांफोरखौ जोङो। मोजाङै दानना लाबोयो ओमफ्राय दानना लाबोना मोजां जां साफा बेखौ बिदिनो दाननानै बेखौ फिसा फिसा खालामनानै
औ।
हानानै ओमफ्राय मोजां बे सान्दुं बेबायदि नांनाय जायगायाव जोङो बेखौ मोजां फोरानना लायो आरो।
औ औ। ओरैनो खारैखौ जेनेबा माबे थालिर दंफांजों बानायनाय जायो
खोनायासै आं
अ ना बेखौ ना औ औ
जोङो बेबायदि आरो
औ औ
बेबायदि जायो आरो एसां केयार खालामा आरोना माने बिनि माबाफोरा बेनि खारैया जेनेबा एसां माने गोग्गोम जाया आरो